नोंथां नोंथाङा आंनि बुंनायखौ खोनादों ना
हेल' नोंथां
औ आंनि बुंनायखौ खोनादोंना नोंथां
खुलुमबाय नोंथां
औ आंनि बुंनायखौ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
औ नोंथाङा फ्रि दङब्ला दङ ना
औ फ्रि दोङो
औ बिदिब्ला नोंथांजों आङो जानाय आयदानि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना
औ साव सावरायजागोन दे
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन दे अन अनला अनला ओंख्रिखौ जों माने नर्मेलैनो सङो अनलाखौ औवा मेवाइजों दाउ बे दरजों उम बिदिनो बायदि बायदि होनानै संजायो आरो
औ
हो
औ खोनादों दे नोंथां बुंलाय
अनला ओंख्रिखौ नरमेलैनो सङो नोंथां जोंनि जा नोंसोरनि जा माबायदि सङो नोंथाङा फोरमायनो हा गोन ना
औ नोंथां हागोन दे जोंनि ओनसोलाव अनला ओंख्रिखौ जोङो गोबां रोखोमै जायो ओ बुंनो थाङोब्ला गिबियावनो अनला ओंख्रिखौ जानोब्ला जोङो माइरंनि गोनांथि जायो ओ माइ रंखौ जोङो गिबियावनो सोमनानै दोनग्रोनाय जायो आरो बेनि उनाव जेब्ला माइ रङा गुरि जायो अब्ला बेखौ जोङो बोखांनानै बेखौ जोङो दिंखि बा उवालाव देनानै लायो आरो ओ आरो जायफ्रा दिंखि गैया बेसोरहा मेसिन आरो थबसिफोरावबो देनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां आरो जोङो अनला ओंख्रिखौ गोबां रोखोमैनो जायो ओ गिबियावनो जोङो अनला ओंख्रिखौ ओ औवा मेवाइजोंबो जाजायो। आरो औवा मेवाइजों औवा मेवाइजों जानायखौ नुयो आरो। खोनादों नोंथां। खोनादोंना आंनि बुंनायखौ आंनि बुंनायखौ खोनादों ना नोंथां?। हेल' नोंथां। आंनि बुंनायखौ खोनादोंना?
हो हो
आंनि बुंनायखौ खोनादोंना नोंथां?
नोंथां जेबोखौनो खोनायाखै
खोनादोंना? खोनादोंना नोंथां खोनादोंना?
हेल' नोंथां।
औ खोनादोंना?
औ दासो खोनादों।
औ ओ जोंनि‌ ओनसोलाव अनला खारैखौ जोङो गोबां रोखोमैनो जायो। ओ जेरै बायदि जोङो अनला खारखौ औवा मेवाइजोंबो जायो जोङो औवा मेवाइजों जानोब्ला गिबियावनो जोङो औवा मेवाइखौ लाबोनानै साफायै सुखांनानै जोङो गोरलै गोरलैयै हानानै लाग्रोनाय जायो आरो।
औ
उनाव जोङो ओ अ बे औवा मेवखौ खारै होनानै ज र'हायग्रोनानै लायो आरो। ओ बेनि उनाव बेवहाय दै होनाय जायो आरो बेयाव दैया गोदौखांनायनि उनाव मोजाङै बेवहाय जोङो बे देना नानै लाखानाय अन गुन्दैखौ आखाइजों एसे एसे सारनानै होयो आरो। जाहाथे बेयो गथा हानानै थाया बेनि उनाव जोङो अनला ओंख्रियाव जोङो गावनि बेखौ होनोब्ला जोङो गिबियावनो बेखौ थावजों एसे एवफ्रानग्रोनानै लायो। बेनि उनाव जेब्ला मैगङा मोजाङै गोदौवो अब्ला जोङो बेवहाय बे एवनानै लानाय बेदरखौ होनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो बेवहाय मस्लाफोरबो होजायो गोसो बायदियै सामब्राम आरो दुन्दिया खासिथारि बायदिबो होजायो आरो। बेनि उनाव जोङो अनला ओंख्रिखौ थावबो संनानै जायो जेरै थाइगिर आरो खोरदै थाइलिरनि बिबार बायदि जोंबो जोङो अनला मिखि संनानै जानाय खौ नुदों आरो बेवहाय जोङो नाफोरबो होनानै जाजायो आरो अनला ओंख्रिखौ जोङो साम जोंबो जानायखौ नुदों। आरो लाथाजोंबो जानायखौ नुदों।
औ।
बासिगिबिबारजों जोङो खारै संनानै जानायखौबो नुदों आरो नोंथां।
अ औ।
नोंथांमोननि ओनसोलाव बे सबायाइजों साम'जों साम'खौ माबोरै संनानै जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन जोंनि जा माने सबायाइखौ सोमग्रोना लायो खोनादों नोंथां सबायखौ सोमग्रोना लानानै ओ रुइबाथाय साफा सुनानै बेखौ दैयाव बयल खालामनाय बायदि खालामो खालामनानै जेथिया सबाया रुयो होनबाना जों खारैखौ गारना होयो खारै इसे एसे होयो खारै एसे होना बियो गोदौबा जोङो बेखौ सायो सानानै बेनिफ्राय एवखानाय लानाय दाउखौ एवफ्रामनानै थावजों हुफ्रामनानै मोननोसै टाइमाव स सबाइ मैगङाव गारलाना होयो। बिदिनो आरो जोंनि जा बिदि सङो सबाय मैगंखौ। नोंथांमोननि नारजि मैगंखौ माबायदि सङो फोरमायनो हागोन नामा?
जोंनि ओनसोलाव नारजि ओंख्रिखौ खायफाया न'खरावनो फोनानै लाखायो आरो जायफ्रा गैया बिसोरहा बाजारनि ओमफ्राय बायनानै लाबोना जानायखौबो जों नुदों। नारजिखौ जोङो जानो ब्ला गिबियावनो नारजिनि जा बे थारा बेखौ जोङो बासिग्रोनानै आलादा खालामनाय जायो। बेनि उनाव आरो दैयाव दोनथुमनाय जायो आरो दसे जाहाथे नारजियाव थानाय गोखा बे रोसिया गलांनाय बायदि बेनि उनाव जोङो नारजिखौ अमा बेदर बा दाउ बायदिजों संनानै जाजायो आरो बेयावनो जोङो थाव एसे होनानै बे नारजिखौ पियास बायदि मस्ला होनानै जोङो ओ एवफ्रामग्रोना लायो आरो एसे बिनि उनाव जोङो खारै एसे होयो नारजियाव
ओ
बेनि उनाव जेब्ला बेयो मोजाङै रहायो अब्ला दै एसे होनाय जायो आरो ओ बेनि उनाव जोङो जा ओ बेदर बा ओ अमा बेदर बा दाउ बेदर जोङो एवनानै ला खानाय बेखौ जोङो जेब्ला मोजाङै नारजिया रहायो बेनि उनाव होनाय जायो आरो ओ जोंनि ओनसोलाव नार जिंख्रिखौ आङो बेबायदिनो जानायखौ नुदों आरो नोंथां
औ औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बे लाथा एम्फौखौ जायो ना जाया नोंथां
हो हो खोनायाखै
लाटा एम्फौखौ जायोना जाया नोंथांमोननि ओनसोलाव
जोंनि ओनसोलावथ' लाथा एम्फौखौ जायो जानाया
औ माबोरै जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ फोरमायनो हागोन नोंथां
औ
लाथा एम्फौखौ जोङो उम फ्राय एवनानैबो जायो अनलायावबो होदलानानै मेगनो इनिफाय बयल खामनानैबो जायो लाटा एम्फौखौ बेबायदिनो जायो आरो नोंथां जोंनि ओनसोलाव लाथा एम्फौखौ
नोंथांमोननि ओनसोलाव बे गोदोनि जे हुदा खांख्राइ आरो आंखावरि गांजेमा बायदि बेफोरबायायसा नागिरनाय नागिरनानै जानाय हुदाया दङना गैला नोंथां
उम जोंनि ओनसोलावथ' नोंथां खांख्राइखौथ' नागिरना जायो जेरै नाफोरखौ दैनिसिमबो गोदो गोदायनिफ्राय गुरबोदों नालाय दैनिसिमबो गुरबोगासिनो खिन्थु खावरि बि फोरखौ मोननाया खम जालांबाय नोंथां जोंनि जा नोंथांमोननि जालाय माबोरै गोदो गोदाय ना गुरोमोन ना गुरामोन
थां ओ गोदो जोङो खोनानो मोनदोंमोन जे आबै आबौनि दिनाव गोबाङैनो बेफोरबायसा ना खां खांख्राइ गुरनानै जायोमोन होननानै आरो ना खांख्राइ बेफोरबायदिनो गोबां मोनोमोनबो होननानै नाथाय दानि दिनाव जोङो ना गुरनानै जानायखौ एसे खम नुयो आरो मानो होनोब्ला आइजोफोराबो दाना जोंना ओ साख्रिबो मावो आरो खायफाया न'खराव गोबां ओ खामानि थायो नालाय आरो समनि आंखालनि थाखायबो बेफोरखौ ओ जोङो नुनो थांला आरो एसे खम जाबाय आरो थेवबो खायसे आइजोफोरखौ जोङो ओ बेफोरबायसा दासिमबो ओ खांख्राइ ना हमनानै जानायखौ नुयो नाथाय गांजेमाफोरनि अनजिमाया एसे खम जालांबाय आरो मानो होनोब्ला दानिया बयबो आबाद फोथाराव गो बां मुलै हासार बायदि बाहायो नालाय आरो ट्रेकटर बाय बायदिसिना बाहायनायनि थाखाय बे फोरो थैलांनो हमदों आरो बेफोरनि अनजिमाया खमानो होननानै बुंनोबो हायो आरो नोंथां बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा
औ दे
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां